आंनि माथा
औ नोंथां आं नोंथांनि माथोखौ खोनादों नोंथाङालाय
औ आंबो खोनादों नोंथांनि माथोखौ मा खालामदों नोंथाङा
ओ दाथ' हर जाबाय आं माने दं ओंखाम जाखांनानै माने बावाखै ओंखाम जानाया जिरायनानै दं दसे
औ
नोंथाङालाय
आंबो ओंखाम जादों एसे सिगांसो ओंखाम जादोंमोन ओमफ्राय दा आंबो गरम ना बोथोरा बेनिखायनो फेन सिङावनो जिरायनानै दं नोंथां
औ
ओमफ्राय नोंथाङा मानो फन हरनाय जादोंमोन
अ आं नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै कल खालामदोंमोन
औ औ
बेनो जाबाय आं नोंथांनिसिम माने आबहावानि सो सोमोन्दै लाना खालामदोंमोन
अ
माने दा आबहावाया जोंनि आबहावाया माबादि बेफोरखौ लानानै आरोना माने नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा आबहावानि सोमोन्दै
औ औ आं ओम मिथिनाय बायदि माने आं जि मिथिगौ बेफोरखौ एसे सेयार खालामसै नोंथांनि सिगां
औ
माने आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिंखौ बुजायो नङा होमबा माने जोंनि सोरगिदिं मा दं जेरै दंफां लाइफां ओ जिब जुनार ओमफ्राय ओ सान्दुं बार बेखौनो जों आबहावा होनना बुजियो आरोना ओमफ्राय जोंना दा आबहावायाथ' नोंथाङा मिथियो जानो हागौ कि बिराद गाज्रि जाबोगासिनो दं
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो जों मानसिफोराबो जोंनि पपुलेसना बां बांबाय नालाय बेनिखायनो कार्बनडाइ अक्साइड गेसआ जोंना अक्सिजेननि कम्पेरेटिभलि बांसिन जाबाय आरोना बिदि टाइपनि ओमफ्राय जोंना दंफां लाइफांखौबो मानसिफोरा बिदिनो फारनिचार्स बानायनो ओमफ्राय न' लुनो बेफोरखौ माबा बेफोराव इउस खालामनो थाखाय बिराद दंफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय जोंना ओ आबहावाया बिराद गाज्रि जाबाय आरो ना जेरै जों दंफां लाइफांनिफ्रायसो अक्सिजेन मोनो नालाय बिनि थाखायनो ओमफ्राय जों जेरै इन्डास्ट्रिसफोराबो गोबां इन्डास्ट्रिसफोरा जोंना ओ माबाफोरखौ गावनि इन्डास्ट्रियेल वेस्टफोरखौ ओ दैमाफोराव गारहरो ओमफ्राय बे दैमानि दैयानो जोंना ओम असेन्स नङाबा सागोरफोराव थांनानै मिक्स जाहैजोबो बिनि थाखायनो जे जि जोंनाव जि असियान नङाबा बिदि दैमाफोराव जि ओ नाफोर दं जि जिब जिब जुन्थु दं बे दै सिङाव बेफोरनि लाइफआ हार्म जायो आरोना ओमफ्राय जोंनि बे एकुवेटिक लाइफआव जेरै बेयावबोथ' दंफां माने फिसा फिनला प्लेनस थायो होनबा बेफोरबो थैलाङो आरोना बेनि थाखायनो
औ
ओमफ्राय जोंना आरो प्लास्टिक प्लास्टिकनि इउसाबबो बिराद बांबोबाय नालाय माने बिराद आजिखालि जेरावबो प्लास्टिकखौ इउस खालामनाय जायो जों दखानफोराव थांबाबो बेयाव माबा बायना लाबोबाबो लाबबानो प्लास्टिक हरनाय जायो ओमफ्राय जोंथ' बेफोरखौ ओम ओरैनो बुथुमनानै दोननानै मानसिफोरा सावलाबायो नालाय ओमफाय बे सावनायनि गेसानो जोंनि एयारखौ पलिउट खालामो आरोना
औ
बिदिनो जोंना एयार पलिउसनबो जायो ओमफ्राय बे बे बारहावाखौनो जोङो सिङाव माने इनहेल खालामबा जों हांलाबा बेनो जोंनाव गोबां रोखोमनि माने बेराम जालाबायो आरोना जोंनि लाक्सखौ डेस्ट्रय खालामो ओमफाय आरो बिराद बिदिनो जोंनि ब्लाडआव बिदि माबा माइक्र' प्लास्टिक्सफोर बिदिनो मिस मिक्स जालाबायो आरो ना बिनि थाखायनो
ओमफ्राय दा आरो जों माने बिदिनो ओम आ जोंनि गामिफोरावथ' आगोलनि लाइफखौ माने कमपयार कमपयार कमपयार खालामबा जों नायनो हायो जोंना आगोल दंफां लाइफाङाबो बिराद बुरजामोन ओमफ्राय जोंना मानसिफोराबो मिसिना खममोन माने जोंनि आबौ आबैनि टाइमावमोन आरोना ओमफ्राय बिसोरो बांद्राय बिदि प्लास्टिक इउस खालामामोन सिम्पोल लाइफ बिदिनो माबायोमोन आरोना लिभ लिभ खालामोमोन ओमफ्राय दासो जोंना मानसिफोरा गोबां बिदि ओम माबाफोर नलेज मानसिफोरनाथ' नलेज जा बांदो खिन्थु माने बे नलेज बांनायजों लोगोसे जोंना एनभाइरनमेन्टआबो मानसिफोरानो गाज्रि खालामदों आरो ना
औ
ओमफ्राय बिदिनो जोंना जाबाय ओमफ्राय नइस पलिउसनाबो जेरै जोङो ओ खाथि खाला बिदिनो फांसनसफोर जालाबायबा गिदिर गिदिर स्पिकार्स लागायो होमबा ओम बेनि थाखायनो मानसिफोरा हराव उन्दुनो हाया ओमफ्राय बिनि थाखायनो जोंना ओ जाय जाय बिदि उन्दुनो हाया जायो बिदिनो स्ट्रेस आ बांलाङो बिदिनो एसे प्रब्लेम जालाङो आरोना माने बे गावनि दैडलि लाइफआव मोजाङै माबानो हानाय स्पेन्ड खालामनो हानाय नङा बिदि जाहोयो आरोना मोजाङै स्लिप खौ मोनाबा ओमफाय दाथ' औ-औ गारि मथरफोरा गोबां बांबोदों बै बेनिफ्राय ओंखारनाय स्मक्सफोराबो बिराद पलिउट खालामो आरोना
औ
माने जोंनावथ' जों गामिफोराव बिदिखौ बारा मोना माने जोंना फ्रेश एयार मोनो आरो ना गामियाव बे टाउन सोहोरावसो जोंना बिदि गारि मथर गोबां दं नालाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो बिराद हां लानो मास्क लायाबा जाया मास्क ल बेनिखायनो मास्क खौ इउस खालामनांगौ आरो ना औ ओमफ्राय जोंना बिदिनो बे ओमफ्राय प्लास्टिकखौबो जों ओरैनो गारना दोनला बायो नालाय ओमफ्राय बेथ' बेक्टेरिया बेथ' बाय'डिग्रेडेबोल नोङाना बेनिखायनो बेक्टे याबो बेयाव माने माने बेखौ माबाया जाया जोंना बाय'दिक ग्रेडेबोल मेटेरियेल जेरै माने साबसटेनसेस जेरै मे मैगं थाइगं माने लिभसफोराथ' जोंना दैयाव माबा दैनो सयलाव मिक्स जालाङो नालाय औ-औ ओमफ्राय बिदिनो जोङो माबा ओम प्लास्टिकआथ' जाया बे बिदिनो थालाङो आरोना बे हा सिं वाव ओरैनो माने बिदिनो जेरै दंमोन बिदिनो थाङो आरोना ओमफाय बिनो जोंना लेन्ड पलिउसन खालामो बेखौ बेनो दा गभारनमेन्टाबो बिदिनो बिराद स्किमस लाबोदों जेरै माने बिसोरबो एसे माबा एवेर जाबाय आरो नाकि जोंना इनभारनमेन्टा गाज्रि जालांगासिनो स्टेप्स लायाबा उनाव फिउचाराव माने जोंनि फिउचार जेनेरेशनसफोरा ओ बिदिनो जिउ खुंनायाव गोबां माने दिफिक कालत जागोन आरोना बिसोरनि थाखाय बेनिखायनो दानिफ्रायनो एसे स्टेप्स लानाय नुनो मोनबोदों जोंना दंफां लाइफांबो गायनाय स्किम्स फैयो बिदिनो ओमफ्राय एसे माबा गारि मटराबो जोंना चार्ज चार्जार गारि नोंथाङाथ' खोनानो मोन्दों दां
औ-औ
बिदिनो बेथ्रि गारि ओंखारदों जोंना बासफोरा बो जेरै टाउन सहरफोराव ग्रिन बास सालायनाय नुनो मोनदों जेराव जोंना बिदिनो पेट्रलनि इउस नाङा माने इउस जाया जोंना चार्जिं जोनो बिदि जायो बेट्रिजों ओमफ्राय जोंना पेट्रलाबोथ' जों ओ बेखौ इउस खालामलांबाय थाबा बिदिनो जोबलांगोन नालाय जोंनाथ' ला औ फसिलनिफ्रायसो फैयो ओमफ्राय जोंनाथ' फसिल खम जानायावथ' बिराद गोबां बोसोर नांगौ नालाय बिखायनो बेखौ माने ओ इउस जों खालामजोब्बा जोंना जोबलांगोन आरोना पे ट्रला बेनिखायनो जोंना सोरखारा बिदि माबा दिहुनदों आरो ना ओ सलिउसन दिहुनदों आरो ना ओमफ्राय आंना बिसिमनोमोन नोंथाङा ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन
औ हागोन नोंथां
औ
नोंथाङाथ' दा माने जिखिनि नंगौ नंगौ बाथ्रा बेखौ बुंजोब्बायानो माने थेवबो आंबो एसे बुंनोसै
औ
औ नोंथां बुंनाया माने इन्डास्ट्रियेल वेस्ट फोरखौ जानला मोनला माने हायाव दैयाव गारनानै दिनै माने पलिउट खालामजोब्बाय आरो माने वाटार पलिउट आरो सयल पलिउट बो खालामबाय ओमफ्राय माने एयार पलिउटबो खालामबाय ओमफ्राय बे ना नाफोरा दैयाव थानाय नाफोरा औ ओ थै माखासेया थैजोबनो हमबाय आरो जाय जाया दङ बिखौ जों माने जानानै गावनि सायावबो माने हार्म खालामना ला लागासिनो आरोना
औ
औ बेफोरखौबो जानानै जोङो माने बायदि बायला बेराम आजार जानो हमदों ओमफ्राय बिदिनो आरो एयार एयार पलिउट एयार पलिउट जानानै दिनै अखाया ह अखा अखा अखानिफ्रायबो जों माने
माहोनगोन बेखौ ओ माइक्र'प्लासटिक बेखौ मोनदों अखानि फ्रायबो माने दा मोदोमाव माने अखा नांजाबा मानि मोदोमाव मोनगोन आरो ना नोंनि आखाइफ्राव मोदोमफोराव नायोब्ला माइक्रस्कपजों नायोबा माइक्रप्लास्टि बिटखौ मोनगोन आरो ना
औ
ओमफ्राय बे बेनि गेजेरजोंबो माने एयार पलुसननि गेजरजों जोंबो दिनै एसि ट्रेन गोबां गोलैनो हमदों
औ औ
माने बाहेराव माने नरमेल अखा सि जानो हाया आरोना साथा लायालाबासिनो
औ औ
ओ दिनै एसि ट्रेननि गेजेरजोंनो आरो ओ स्किन डिजिस जानो हमदों गोबां मानसियानो ओ लाइक बि मानगोन बेखौ बितिलिग' खायसेया बितिलिग' खायसेया स्किन केन्सार बि जानो हमदों आरो
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो बार ओ मा होनो बिफां बिफां-लाइफाङाबो दानफायनायनि जाउनाव गरमाबोथ' बिराद बांबोदों आरो फ्रेसि केयारबो मोन मोनला आरो ना माने गारि मटरनिफ्राय फाय ओंखारनाय धुला बाला माने पलिउ पलिउटेड जानाय इदि बारखौसो जों हां लाबोनो गोनां जादों आरोना टाउन सोहोरफोराव औ गामियावथ' माने बिदि मेरला नोङा बाट टाउन स सोहोराव आरोना माने एयार पिउरिफायार नोङाबा जाला आरोना
औ
ओमफ्राय दिनै माने जों फ्रेस हां लानो माने बार लानो लुबैदोंबा जोङो बिफां-लाइफांफोरखौबो मोजाङै जोथोन लानांगोन दान फाया लाबासिनो जोङो गोबां माने बिफां गायनांगोन आरो माने जों हाजो हालाफोरनिबो बिफांखौ दिनै दान फायनानै माने मानसिफोरा न' बानायनो हमदों गोबां न' इन्डास ट्रि बानायनो हमदों आरो जाउनाव माने हाजो-हालानि बिफांखो